हेल' अ नोंथाङ खोनादों ना
औ खोनादों
औ होमबा नोंथाङा फ्रि दङबा आं फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय जोङो औव स औवानि सायाव रायजलायनो आरोना
औ नोंथां जागोन दे
औवा होनोबाथाय जोङो बहुद खामानियावनो बाहायो जेरै आ नोंथाङानो खोन्थानाय जेरैहाय औवाखौ मा मायाव बाहायनाय जायो नोंथाङा मिथिनाय बायदिबा
औ औ औ नोंथां माने जोङो औवा होनोबा थ' जोङो औवाखौहाय गोबां रोखोमनि खामानियाव बाहायनाय जायो आरोना नोंथां माने मोनसेल' खामानियाव जोङो बान हाया जेरै आरो बे औवा खौ जोङो जेनेबा जोङो बेरा होनायफोराव बाहायनाय जायो जे जोङो जे बिफां लाइफां गायो बा मैगं थाइगं गायो बेफोरावहाय मैगं थाइगं गायोबा जोङो माने औवाखौहाय माने जोंनि बेफोर बिफां लाइफां बा फिथाइ सामथायाइखौहाय बासायनो थाखाय माने बेखौहाय मा होनो औमाखौहाय माने जोङो बेरा होनायावहाय बाहायनाय जायो आरोना नोंथां माने जोङो जेन'बा मोसौफोर जिब जुनारफोर बा दाउ अमा बेफोरनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय जोङो बेरा होनोनानै बेखौहाय मा होनो औवाखौ बाहायो आरोना बेनि अनगायैबो जोङो नायोबा नोंथां औवाखौहाय सोलोंथाइनि बिथिं व जोङो लेखा बिलाइ बानायनायखौ नुनो मोनो आरो दायो गोदान बिगियान जौगानायजों लोगोसे दायो औवाजोंहाय जोङो गस्लाफोर बानायनायखौबो नुनो मोनसै नोंथां आरो बिनि अनगायैहाय जोङो जों जे नाफोर हमोा नोंथां बेखौ बे नाफोर हमनायावहाय जोङो गोबां रोखोमनि माने ना हमग्रा बुस्थुफोर बानायो आरोना बेसादफोर जे जेखौ जोङो औवानि हेफाजाबजोंहाय जोङो गोबां जेन'बा जोंनि बिलोफ्राव बा जोंनि दैमाफोराव बा जाम्फैयाव बेफोरावहाय थानाय नाफोरखौ हमनो माने गोबां राहाजोंहाय गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन बेलेग माने बिदिनो हमग्रा बेसादफोर बानायो आरो जेरैहाय जोङो नायोबा जेखाइफोर बानायनायखौ नुयो आरो जेखायजोंथ' जोङो ना गुरो ना गुरनानै जोङो आरो बे जेखाइजों गुरनानैनो ओ बै ना फिसाखौहाय जोङो लानो थाखाय जेन'बा ओ ओ सोनानै लानो थाखाय जोङो खबायखौबो बानायनाय जायो आरोना
बे जेखाइ आरो खबाइखौ गामिफोरनि जेनेबा बोरायफोरा माने बे खौहाय बानायनाय जायो आरोना दानि दिनाव माने ओ खम नुनो मोनसै माने गोदोनि दिनावथ' ओरैनो गरम बोथोरफ्रावहाय बिनिनो गरम जानायफ्राव माने औवा सायाफोराव जिरायनानै बा बिफां सायाव अ जिरायनानै जोंङो बेफोरखौनो माने रालायनायजों लोगोसे बा जिरायनायजों लोगोसे आ आखाइनि हाबा होननानै माने बेखौहाय गोबां रोखोमनि बानायनायखौ नुयोमोन आरोना आरो जेरैहाय जोङो माइफोर ओ जोंनि आबादखौहाय जेन'बा ओ मारा होखांनानै जोङो जेब्ला जानो थाखायहाय ओ मिलाव हैयो बिनि उनावहाय जोङो बेखौहाय साफा खालामनो थाखायहाय ओ बानायनाय संग्राय सान्द्रि अन्थाइ सालिनो बा माइ गाबफोर सालिनो थाखाय जोङो सान्द्रि बानायनायखौ नुनो मोनो आरोना आरो बिनि अनगायैबो औवाखौ जोङो ना हमनायाव जे बै जे ओ ओ मा होनो दै गलांनायजोंहाय जेन'बा ओ दुब्लि-दुब्लिफोरावहाय जेन'बा ओ बिदिनो माइ गायनायावहाय जोङो बेखौ ना हमनो थाखाय माने ओ खखाफोरबो बानायनाय जायो आरोना ओमफ्र बे खखा खखाखौथ' जोङो औवानिफ्राय लाबोनानै बे औवाखौनो फिसा-फिसा खाथि खालामनानै जोङो बेवहाय दुरुंजों खाथाबनानै दै गलांनायनि बिदिनो एसे ओ दै गलांथाव-थाव बानायो आरो ना गिदुंफोरजों हेबनानै जोङो बे
उम
आलिफोरावहाय सानानै दोनो आरोना जेरावहाय ना ओ नांथावथाव बे जायगायावहाय आरो। आरो बेनि अनगायै जोङो बै जे बिलोफ्रावहाय ना हमनोबो बेफोरावहाय फल'फोरखौहाय बानायनायखौ नुयो। आरो बे जेरैहाय खखा बानायो बेबायदिनो मोनसे जोङो जेनेबा ओ ओ नायाहाय जाहैबाय जेन'बा नायाथ' गेलेयो नालाय उनजों मालाबा दावखोयो मालाबा नामायो बिदि जायो नालाय ओ सिगांथ थांलाय उनजों फैलाय बिदि जायो नालाय बेफोरावहाय जेन'बा ओ जोङो ओ बिदि दै फिसाफोरावहाय जोङो सेनफोरखौ साननानै दोनो आरोना नोंथां बेसेनखौबो जोङो माने औवाजोंनो ओ बाहायनाय जायो नि अनगायैबो जोंनावहाय ना माबा माबि हमनायनि अनगायैबो जोंनावहाय माने दोरोङारि माने ओ दामनाय देनाय माने दामजुनि थाखाय जोङो जेरैहाय बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरै औवाजों बानायनाय जोंनिनो मेन बर'फोरनि दामग्रा जेरैहाय बे सिफुं जाय जोंनि गोसोफोरखौ बोख्लाबनो हानाय आरोना। बेखौबो जोङो औवाजों बानायनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां। बिदिनो बेल' नङा माने गुबुन गुबुन रोखोमनि बिदिनो गोबां रोखोमनि बुंनानै फोजोबनो हाया आरोना नोंथां गोबां बिदिनो औवाजों बानायनाय गोबां रोखोमनि माने जोंजों-जों मानसि आरो औवाजों माने एंगारलायनो हायै सोमोन्दो बायदि आरोना नोंथां। दा नोंथाङा बिनि सायावहाय ओ नोंस्राथिं माबायदि ओ बाहायो आरो औवानि बाहायनाय आरो बेफोरनि सोमोन्दै नोंथांखौ एसे फोरमायना होनो थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय नोंथां
औ औ नोंथाङा थिखौनो होनदो जायखौ जोङो एंखार हायि मोनसे औवा नङा होमबा औवाखौ जोङो मालाबाबो एंगारनो हाया एबा औवानि बागै जों औवा गैयाबा जोङो जेबो खामानियाव ओ बा जेबो खामानियानो जाया होनजायो जेरैहाय जोङो औवानिफ्रायनो जोङो सोलोंथाइ मोनो बा बायदिसिना जोङो जेरैहाय
औवा औवाखो जोङो ओ जेरैहाय जानायबो जायो नङा होमबा जा औवा गा जा ओंखारो औवाखो जानायबो जायो जानायनिबो मोनसे ओ माबा ओंख्रि ओंख्रि जायो औवाया औ जेरैहाय जोङो ओ ले-लेखाफोर जेरैहाय सोलोंथाइ होयो औवायाबो मोनसे गोबां बेसेन गोसा जेरैहाय ओ लेखा बिनि अनगा जोंङो लेखा बोरै सोलों थाय मोननो हादों बा औवानि था खायनो नङा होमबा औ ओ औवाखौ जोङो बांसि नानो बेदाफोराव गोदोहायथ' बांसिनानो औवानि न'आव बानायनायखौ नुनो मोनोमोन दानि जुगाव एसे एनै खम जाबाय मानो होनोबा मानसिनि ओ दा जुगाबो सोलायबाय नङा होमबा बांसिनानो पाख्खानि न' लुयो थेवब्लाबो जोङो पा पाक्कानि न' लुबाबो जोङो औवानि गोनांथि जायो जेरैहाय ओ इथा गंसे हेबनोनो जोङो ओ बैसां बानाय बानायनानैसो उवाजों जेरैहाय बैसां बानायनानै ओ पाख्खा न' बानायनाय जायो इयावबो औवानिनो गोनां जायो ओमफाय जोङो औवाखौ बायदिसिना जेरैहाय ना गुरनो जोङो जेखाय नांगोबा औवाजोंनो बानायनाय जायो आरो बायदिसिना सानद्रि दाला बा गोबां रोखोमनि जोङो बानायनानै ओ बाहायनाय जायो आरोना ओमफाय बांसिनानो जोङो ओ मेगं थाइगङाव बा बारिनि ओ बेरा होनायावनो गोबां गोनांथि जायो औवाखोनो दानि जुगावहाय ओ औवा गैयाबा ओ गोदोबाबो दाबाबो बांसिनानो औवाखो गोनांथि जायो आरोना जेरैहाय जोङो ओ बनबो सावनाय जायो औवाजोंनो बायदिसिना जोङो ओ सेंफोरबो बानायनाय जायो औवाजोंनो आरोबा ओ दाथ' गरम बोथोर बाय ओ गोबाङानो ओ गामिनि मानसिफोराहाय औवाजोंनो ओ गिसिब गिसिब बानायनानै बा हेबनानै फाननाय खौ नुनो मोनो ओमफाय ओ गोदोहाय सेंफोरखौ जेरैहाय न'आवनो बांसिनानो बानायनानै फाननायखौ नुनो मोनोमोन दानि जुगावहाय ओ औवानियाबो दाम गोसा बा सें मोनसे बायनो थांनायावनो जोङो हाजारसे बा गोबां ओ दाम गोसा जानायखौ नुनो मोनो मानो होनोबा गोदोनिफ्राय जोङो ओ एंगार हायै मोनसे बे औवा आरो ओ इयुनलागै जाहाथे बे औवानि दामा बांसिन बारायलांगोन आरो जोंनि औवा गैयाबा नाथाय जोंनि एख' खामानि हुदाया जेरैहाय जोङो ओ न'खराव ओ पाक्का न' थाबाबो जोङो हानि न' गंसेबाबो थायो जायनिबाबो इसिंबाबो थाखायो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ औ।
औ ओ बिनिखाय बिदिनो जोङो औवाखो एंगारहायै होननो हायो आरोना जेरैहाय जोङो ओ जेरै सानद्रिफोरखोबो बानायनाय जायो दाला एबा गोबां सेंफोर औ नोंथाङा होननाय बायदिनो जोङो सिफुंखो ओ औवानि नायनो बानायनाय जायो जोंनि बर'नि बे सिफुं बा आरो गथ'फोराद मोसानायाव लायो इफोरबो थाखा नामा होनो इफोरबोखौ बानायनाय जायो औ। ओमफ्राय जोङो ओ औवाजोंनो धाराफोर बानायनो हायो। गोबां रोखोमनि बायदि बायदिसिना। ओमफफ्राय नोंथांमोननिखि आरो मायाव मायाव बाहायनाय जायो नोंथाङा खोनथानो हागोन ना?
औ जोंनिथिंथ' बिदिनो बेनो आरो बिनि अनगायै माने दायो जेनेबा सिगांहायथ' जोङो दायो आरो सिगाङावथ' एसे माबा गुबुन गुबुन सोलायनायखौ नुबाय नालाय नोंथां। सिगांनि समावहायथ' जोङो माने न' लुनायाव बो बाहायोमोन नालाय उखुमावहाय बाथा होनानैहाय जोङो जिगाबफोरखौ लाबनाय नुयोमोन आर ना माने होनाय नुयोमोन औवानि सायाव आरो औवा खुन्थियाफोर गायनायावबो जों औवाखौ बाहायोमोन माने दंफां दंफां मोनस्लाबैयावहाय माने दंफां माखासेयाव दंफां होबाय माखासेयाव गेजेर गेजेराव औवा होबाय बिदिबो होनाय जायोमोन। आरो बिनि अनगायैबो माने औवाखौहाय दायो माने बिदि न' लुनायाव बे बाहायना नाथाय दायो माने बै सिमेटनि न' लुनायफोरावबो बा दालां दालांफोर मावनायावबो सिमेन्टनिखौ जेन'बा गोरा खालामनो थाखाय जोङो बेवहाय सुंथानानैहाय माने दोननायखौ बेयावहाय खामानियावहाय बाहायनाय नुयो आरोना ओरैनोबाबो जोङो औवाया ओ गाज्रि बा जायोबा माने बोराय लाङोबा जोङो बेखौहाय जेनेबा ओ अरदाबावहाय अर सुनायावबो बाहायनाय जायो आरोना बेखौ नोंथां। आरो नोंथाङा जेरै बुंदों औवाखौथ' जोङो गोरलैयावहाय जा नायावबो बाहायो बेनि अनगायैबो जों माने मानि बै औवाखौ जे दाननानैहाय जे औवानि बिजौआथ' थ' जेरावबो खामानियाव होआ नालाय बे बिजौखौहाय जोङो माने बिदिनो मैगं थाइगं जानो थाखाय बारि बागानावहाय जिंसि होनाय खौ नुनो मोनो आरोना जोंनाथिं दायो जोंनि ओनसोलाव। ओमफफ्राय बेनि गेजेरजोंनो बिनि मदद जोंनो माने जोङो मैगं थाइगंफोरखौ मोनजायो आरोना। जेनेबा बिनि गाहायाव जोङो मैगंखौ गायनानै होबाय ओमफ्राय मैगंङा बेन्दों हिसाब हिसाबै जेन'बा बेन्दोंफोर थायो नालाय जेरै जोगोनार, ओमफ्रायहायो बै फोरला बिजौ बेफोरो माने बेयावनो मानलाङो आरोना नोंथां।
औ नोंगौ होमबा नोंथाङो जोङो ओ जोंनि समाबो लावबाय नङा होनबा
औ नोंथां। औ होनबा बेयावनो दोनथ'नोसै नोंथां।
औ दे।